हेलौ
औ नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां, खुलुमबाय नोंथां आं नोंजों फन हरनाय जाहोनानो जाहैदों सोलोंथाइनि सायाव याव एसे सावरायनो नोंथाङा दायो ओरैनो दङ'ब्ला आंनो दसे सम होनो हागोन ना?
औ नोंथां आंथ' दायो ओरैनो दं, दे नोंथाङा फोरमायनो हागोन
औ दे नोंथाङा आं गुसुङैनो फोरमायना होनोसै सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों ओरैनो लेखा फरानिफ्राय फरायनानै सोलोंथाइ मोननायखौल' जों सोलोंथाइ होन होननानै बुङा नङा होमब्ला नोंथां सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों जन्म' जाजेननायनिफ्रायनो गिबि जोंनि फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला जोङो बिमा-बिफाखौनो सानना लानांगोन मानोना बिसोरनो जोंखौ खांदों बा बिसोरनो जोंखौ आखल-आखु गासै खौबो फोरोंग्रोनाय जायो फरायसालियाव थांनायनि सिगां दा बिनि उनाव जोंहा फरायसालि होनाब ब्ला जोङो गिबियावनो जोङो गुदि फरायसालियाव थांनायखौ नु नो मोनो आरो बिनि उनावहाय जोङो गेजेर फरायसालि आरो बिनि उनावहाय जोङो गोजौ फरायसालि आरो बिनि उनावहाय गोजौमाफ फरायसालि आरो बिनि उनाव गोबां गोबां आरो गाव गावनि सायाव मा मा फोर सोलोंथाइ लानो सानदों बेफोरबायदि आरोना नोंथां दा सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोङो जोंनिओन सोलाव दा नुनो मोनदों जे गोबाङानो जोंनि गुदि फरायसालिफोरावबो गोबां फरायसालियावनो गामि ओनसोलफोरावहाय जोङो सोरबाबा जिरायग्रा मासि देक्स बेन्सफोरानो गैया बा सोर- सोरबाबा गुदि ओ गेजेर फरायसालियाव गैया बिदिखौ सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जों आरो सोलोंनाय लेखा फराखौल' नङा जोङो बिनि आरो मा होनगोन बे खौ एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिसखौबो जों गुदि फराय फोरोंसालि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालियाव जों फोरोंनांगौखौ आं सानो आरो जे खेला दुला बा माबा मोन से ओ रं ओ दाम जु दामनाय बेफोरबायदि आरो गोजौ फरायसालि सफैनाय लोगो लोगो आं सानोदि जों जिउ खुंनो थाखाय राहा लामा लानो हानाय बायदि फर फरायनायजों लोगोसे जोङो जे गोदोनि बायदि जेखाइ हेबनाय खबाइ हेब नाय बा माबा मोनसे बिदिनो आबादनि सायाव बा जोङो माबा मोनसे मावनाय जिउ राहा लामा खुंलांनो हाग हानाय बायदि बेफोरखौ जोङो फोरोंनांगौ होननानै आं सानो आरो। नुनो मोनो जोङो गुबुन मुलुगफोरावथ' जोङो जेनेबा जापानफोर बायदियाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो नुनो मोनो सो गासैखौबो हौवा जा हिनजाव जा उन्दैनिफ्रायनो मैगं हानाय फोरोङो बा उम टेबोल देक्स बेन्स बानायनाय फोरोङो बा माबा संनाय खावनाय फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंनियाव आजि खालि प्राइभेट स्कुलफोरावल' बे बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनो गिदिर गिदिर प्राइभेट स्कुल जोंनि बे फिसा फिसा प्राइभेट फरायसालिफोराव जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जाया आरो नोंथां। नोंथाङा दा मा सानो जे जोंनि दा सोलोंथाइ जा होबाय थायो लेखा फरानि सायावल' दा बेख बेनि अनगायैबो जोङो एक्सट्रा कारिकुलार एक्टिभिटिस बा जिउ खुंनो हानाय राहा लामाखौ जोङो दिन्थिलांगौ होननानै सानो ना साना नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाग गोनना
औ सानो नोंथां बेफोरथ' ओ फरायनायजोंल' थ' जाया नालाय फरायनायजों लोगोसे ओ जोङो ओ गुबुन गुबुन बिदिनो ओ जे जोंनो नांगौ जानाय मानाय बेफोर ओ माने जोंनि थांना थासान्दियावहाय माने जों जि जि खामानिया ओ जोंनि थाखाय माने ओ मोजां माने ओ नांगौ गोनां जानाय बेफोरखौ माने फोर रोंनानै दोननाया मोजां आरोना।
ओरैनोथ' जोङो फरायनाय सोलोंथाइ लानाय होननानै बुङोबाथ' जोङो सोलोंथाइ लानायाव बेनो माने जे जोंनि ओलोमा होनो साननाय हनाय बा जोंनि मेलेमफोरखौ माने बेखेवनो हानायनि मोनसे राहा लामा आरोना आरो जायनि गेजेरजों माने जोङो ओ सोलोंथाइ लानानै माने जोंनि ओ सा माने सानथ सान हानाय बा बुजिनो हानाय बेफोरखौहाय जोङो माबायो आरो। ना मोननो हायो आरो बेजों लोगोसे बे फरायनायावहाय जोङो माखासे गुबुन गुबुन मानसिफोरनि सोमोन्दै बा गिदिर गोलाव मानसिफोरनि सोमोन्दै मोनथिनो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जो गिदिर- गिदिर फरायनायनि गेजेरजों गिदिर-गिदिर मानसिबो जाहैनो हायो आरोना नोंथां दा बिनि फरायनाय फरायनायनि बेलायाव माने जोंथ' माने साफ्रोमबो बिदि नङाखि फरायनाङा माने फरायनांगौ आरो बेजों लोगोसे माने गुबुन गुबुन खामानिफ्रावबो हायोबा माने सोलोंनानै लानांगौ आरोना जेरैहाय बे नोंथाङा जेरै बुंदों जेरै ओ संनाय खावनायावहाय फोरोंनाय बा माबाफोर हा हानाय बा माबाफोर आखाइनि हाबाफोर बाहायनाय ओ बानायनाय बेफोरखौ बा ओ बे गुबुन गुबुन ओ खामानिफोरखौ माने सोलोंना लानाया मोजां आरोना आरो जोंनि सोलोंथाइफ्राव गुबुन सोलों सोलोंथाइफ्रावथ' जोङो नुयो ओ फरायनायजों लोगोसे माने बिदिनो आखाइनि हाबाफोरखौ खौबो फोरोंनायखौ नुनो मोनो आरोना ओ जायनि थाखाय माने थांनानै थासान्दियाव जोंनो गोनां माने बिदिनो संनाय खावनायनि सोमोन्दैबो माबा बेनि सोमोन्दैबो जों नुनो मोनो आरो आरो दानि दिनावथ' जोङो माने जोंथ' साफ्रोमबोथ' फरायनानै हाय जे जोङो साख्रि लानोल' फरायो बेथ' नङा नालाय माने फरायनाय बेजों लोगोसे जोङो माने जेन' जोङो गियानखौ मोननो हायो जेरै बेखौनो जोङो नुनो हायो जाहैबाय ओ इगजामपोल महरै जेनेबा ओ नोंथाङा जेन'बा माइ ओ एग्रिकालसार दिपार्टमेन्टाव लाबाय दा नोंथाङा बे नङाखि आं जाहैबाय साख्रि लानो थाखाय ओ बेखौहाय लादों ओ बेयो जाहैबाय माने नोंथाङा जुदि आबादारि जायोबा बे आबादनि सोमोन्दै जेन'बा
बबे बोथोराव बबे आबादखौ गायनांगौ बा अबे अबे ओ मा होयोबा बे आबादावहाय मा होयोबा आबादा साब साबसिन जागोन जुदि आबादफोराव एम्फौफोर जायोबा बेखौ मा खालामनांगौ बेनि स सोमोन्दै माने माखासे गियानफोरखौ मोननो हायो आरोना। दा बेफोरबायदि गियानखौ लानो थाखायबो जोङो फरायसंनो हायो आरोना। दा बिनि अनगायै बो माने बेफोरबायदि फरायालासेनो माने जोङो ओ बिदिनो आबादफोर मावनाय बा माबाफोर खामानि मावनाय ओ बेफोरनि थाखाय जेन'बा नोंथाङा माबाफोर बिजनेस खालामनो थाखाय बा बिजनेसनि माने मेनेजमेन्ट बेफोरखौहाय लायोबा माने मोजां जायो आरो नङाबा नोंथाङा जुदि ओ आबादनि सोमोन्दैनो जेबो मिथिया एसेबो मिथिया नाथाय नोंथाङा आबाद मावनो ओंखारबाय बिदियावथ' जायाना। बिदि जायोबा माने नों थां नोंथांनियावहाय आबादा माने नोंथाङा जेसेबांखि ओ नाजानानै बा बोलो होनानै एबा फैसाफोर गारनानै जुदि नोंथाङा मावोब्लाबो माने बे आबादा माने जाफुंनाय नोङा आरोना न माबा नङा माबा मोनसे माने ओ फिसा ओ फिसा सा गोरोन्थिनि थाखायनो माने गोबां ओ खामानिफोरा माने नस्थ थ'बो जायो आरोना बिदिनो फिसा फिसा जुदि नोंथाङा गोरोन्थिखौ मावो ब्ला बेनि सोमोन्दै मिथिया हसेया मावनानै नोंथाङा गोरोन्थि मावोब्ला अब्ला माने नोंथांनि ओ बेबायदिनो ओ थै ओ मा होनो गोलोमदै थैखौ गोलोमदै खालामनायनि जेबो ओ मुलाम्फा थानाय नङा आरोना नोंथां माने हाजार मावबाबो आरोना दा बेखायनो बेफोर मावनायनि सिगांहायो जुदि फरायोबा सोलोंथाइफोर लायोबा माने बेफोरो ओ खामानियाव होयो आरोना बेफोरखौहाय नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै माने ओ मोजां आबाद फोर मोननो हागोन आरोना बिनि अनगायैबो ओ बैफोर जे बिजनेसफोर मावो बेफोरावबो माने बिजनेसनि माखासे ओ खोथाफोर माने आइडियाफोरखौ लाग्रोननाया मोजां आरोना दा बेफोर फोरखौबो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोननो हायो एबा सोलोंनो हायो आरो बिनि अनगायै जुदि ओ बिदिनो सोरबाफोर
जेन'बा न'नि गेदेरफोर बेफोरनिफ्रायबो जेन'बा बै सोलोंथाइखौ लायालाबो जेरै जों गुदि फरायसालिफ्राव सोलोंथाइखौ लायो, स्कुलफ्राव कलेजफ्राव बेखौ लायाबाबो बो नोंथाङा मान गेदेर मानसिफोरनिफ्राय नोंनिफ्राय देरसिनफोरनि फ्राय माने मोजाङै बिसोरनिफ्राय ओ माने सोलोंनानै लानो हायो आरोना। ज बेफोरनि सोमोन्दै माने औ जेन' माने जोंखौ जोङो हेफाजाब होनो आरोना बेफोर खामानिफोराव। खौहाय माने बेफोरबो माने गेदेरफोरनिफ्राय ओ मोनथिनानै लानायाबोथ' मोनसे सोलोंथाइ बायदियानो जाबायना नोंथां।
औ नंग'।
औ बिदिनो आं सानो माने बिदिनो सोलोंथाइखौहाय लानाया मो जां आरोना माने सानै हयै। नोंथांनि औ नोंथांनि नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
औ नोंथां।
औ।
सोलोंथाइ होनोब्लाथ' जोंहा दा नै गोबाङानो सोलोंथाइ लानानै जोङो सोलों थाइ लानायजोंल' जाया होननानै आं सानो आरोना नोंथां। सोलों थाइ लानानै जोङो प्रेक्टिकेलबो बाहायनांगोन बेखौ आं सानो। सोलोंथाइ दाथ' नै सो गोबां बर' सुबुं बा गोबां सुबुंफोरानो सोलोंथाइ लानानै बेखाराव दं नङा होमब्ला नोंथां? आं बेखोनो बुंनो सानोदि गासैबो दा एम ए पास, बिए पास। बा सोरबा माबा मोनसे टेकनिकेल डिग्रि लानानै पास जानानै दङ। दा साख्रिनि पस्टआ एसबां ओंखाराखै। दा जोंखौथ' स्कुल फरायसालि बा इउनिभारसिटि कलेजफोरावहाय जोंखौथ' बांसिनानो थियरिटिकेलसो फोरोंनाय जायो नालाय नों थां। आं दा सान आंनि साननायाव आरोना नोंथां। दा जों स्कुलाव थियरिखौ जों फिफ्टि पारसेन्ट बा प्रेक्टिकेलखौ जों फिफ्टि बिदि बाजि बाजि राननानै सोलोंथाइखौ खालामो, अब्ला जोङो एसे साबसिनखौ जागोन आं बिदिखौ मोनो आरो। होमबाना सोरबा एग्रिकालसार नोंथाङा बुंनाय बायदि सोलोंथाइ लाबाय नोंथाङा सोलोंथाइ लानानै नोंथाङा प्रेक्टिकेलखौनो खालामफेरासै। अब्ला बे जेबो गुन थानाय नङाना नोंथां। ओंखायनो आं सानो जे सोलोंथाइजों लोगोसे प्रेक्टिकेलाबो गोबां गोनांथार होननानै आं सानो। आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
नोंथां जोंहा समाबो जाबाय। जों सोलोंथाइनि याव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै। औ दे गोजोन्थों नोंथां।